हेलौ। हेलौ। खोनादों ना नोंथां? हेलौ।
नोंथां
अ खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ।
नोंथांखौ फन खालामनायानो जाहोनानो जाबाय आबादनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायजागोन ना?
औ औ सावरायजायो नोंथां
औ।
दा अब्ला नोंथाङा आबादनि सोमोन्दै एसे बुंग्रोनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ बुंजायो नोंथां थारैनो आबाद औ आबाद बुङोब्ला बे दैज्लां बोथोराव मावनाय आबाद माइ आबादनि सायावनो सावरायनोसै होनबा न' नोंथां?
औ औ।
औ जोंनिया जेनेबा माइ आबाद बेखौथ' जोङो जोंनि बे बर' गामिफोराव गोबाङैनो जोङो मावनायखौ नुनो मोनो। बेवहाय जोङो जेनेबा माइ आबाद मावनो थाखायथ' गिबियाव जोंनो ओ माइज्लिनि गोनांथि जायो आरो बे माइज्लिखौ जोङो ओ न'फोर न'आवनो जेनेबा सिगांनि दा गायनानै मोननाय माइफोरखौनो जोङो ओ जावनानै मोजाङै जोङो बस्थायाव सोनानै लाखियो आरो बेखौनो जों माइज्लि महरै बाहायो आरो नोंथाङा जोंनि जायगायाव खोनादोंना नोंथाङा? औ बेनि उनाव जोङो बे माइजलिखौ जोङो ओ हर से हरनैनि थाखाय जोङो ओ बै हाखर एबा दैखरफोराव जोङो दैयाव सोमना दोननायखौ नुनो मोनो। आरो बे समावनो जोंनिया दुब्लि दुब्लि जि जायगायाव जोङो फोगोन बै जायगायाव जोंनिया माने हालेवना लाग्रोनाय बेखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो हालेवनानै जेब्ला जोंनि हाया रुइगोन रुइनायनि उनाव जोङो बै माबा ओ माइज्लिफोखालि फोखालि जों माने एसे ओ ओ मोजाङै हालेवना लाग्रोनाय जायो आरो हालेवनाय लाखांनायनि उनाव जोंनिया जि माइ बै सोमनानै दोनदोंमोन बेखौथ' जोङो अ बोखांनानै हरसे जोंनिया बैयाव फबनानै जोङो खोबनानैबो दोननांगौ जाहाथे। बेयो जोंनिया गाजा बेरो आरो बेनि उनाव बे गाजा बेरनाय। बायलिखौनो जोङो दुब्लि फोथोरसिम लाना थाङो। आरो लांनानै जोङो। बेवहाय फोहैनाय जायो आरो नोंथां। आरो बे फोनायावथ आखाइजोंनो जोङो फोयो। आरो बिदिनो जेब्ला बेयो फोनानै ओ लावनो हमगोन लावनानै जेब्ला बेखौ जों फुनो। ओ-फुनो थाखाय जोंनिया जागोन अब्ला जोङो। फुनानै गायनो थाखाय लाहार फाहार खालामगोन। आरो बे गायनो थाखाय जोंनिया जि जायगायाव गायनो। बै जायगायावबो जों माने हालेवनानै लाग्रोनायखौ। नुनो मोनो आरो नोंथां आरो जों गेजेर गेजेर बिदिनो। आलिफोरखौबो होनानै लानाय नुनो मोनो। आरो बे हालेवखांनानै जि जोंनि हाया मोनगोन अब्ला जोङो। बिदिनो गामिनि जोंनिया हिनजावफोर ओ-बै गायग्राफोरखौ लिंनानै जोङो गायनायखौ ओ-नुनो मोनो आरो नोंथां खोनादोंना नोंथाङा।
औ नोंथां खोनादों।
औ औ बिदिनो जोङो जेब्ला बिदि। औ माइ आबादखौ मावगोन। मावखांनानै जोंनिया बिदि ओ-जौगोन जौबाथाय गेजेर गेजेरजों या नाङिफ्राबो रजयो नालाय नोंथां बैफोर हाग्राफोरखौ जों माने। ओ-माबाना लानांगौ जायो जेनेबा बेफोर ओ-माइ दै जौनायाव ओ जौनायाव जोंनि माबा खालामो नालाय दडेमेज माबा। ओ बेनिखायनो बै हाग्राफोरखौ जोङो फुना फुग्रोनाय जायो आरो नोंथां आरो फुखांनानै। जोङो साफा खालामबाय थानो गोनां जायो आरो गेजेर गेजेर हासारफोरबो होनांगौ जायो। आरो बिदिनो जोङो बै ओ-जेब्ला माइआ जोंनिया ओ-ओंखारगोन अब्लाबो जोङो। बे समावबो जोङो माइयाव जेनेबा बोयदि। हासारफोरखौ होनाय जायो आरो बिदिनो जेब्ला बेयो मोनगोन मोनबाथाय जोङो बे खौ माने ओ-जोंनिया बोयदि ओ-हानायखौ नुनो मोनो आरो खासिजोंनो जोङो हानानै एबा दा गोदान आरोंदाजों जोंनिया बै दुब्लि फोथारफोरावनो जोङो जेनेबा। माबाजों ओ-ट्रेक्टरफोरजोंनो जोंनिया नै ना हानाय हानानै आरो नाखानाय र जायो आरो नोंथाङा। खोनादोंना नोंथाङा। हेल नोंथां
औ खोनादोंदा खोनदों
औ औ बिदिनो जोंनिया माइ आबादखौ। मावनाय जायो आरो माइ आबाद मावनाय बुङोब्लाथ जोंनिया जोसा माइब्रा। बायदिसिनाफोरखौ आरो जों जानो थाखाय रनजित बायसमुति बेफोरखौ जोङो। गोबां मावनाय जायो आरो नोंथाङा। औ नोंथाङाफोर होमबा नागोना बिदिब्ला नोंथांनि ओनसोलाव मा रोखोमै नोंथां। आ आबादफोर मावनायखौ मै आ आ
दा औ हागोन नोंथां हागोन हागोन दा जोंनि जोंनि जायगायावबो दा गोदो गोदाय माबायदि आबाद मावबोगासिनो दङमोन। बेबायदिनो जोंनि जायगायावबो दासिमबो आबाद मावबोगासिनो दङ आरो दा जेरैहाय गोदो गोदाय थ' इसेबां ओ मा होनो ओ गोदान मुगानि आदब खायदाजों आबाद मावनाय जायामोन नालाय दा दा जोंनिया एसे एसे गोदान मुगानि आदब खायदाफोरखौबो जौग होनो बोजबहांनो हमबाय मानसिफ दा जेरै जोंनिया सुबुंफोरा माइ गायनायाव जेरै बाहायो हालेवनायाव ट्रेक्टर बाहायो मोसौनि नांगोलनि जायगायाव जोंनिया मोसौजों हालेवोमोन नालाय सिगाङो दा जोंनिया बेवहाय जों गोबांखौनो ट्रेक्टरजों बाहाय हालेवनाय नुनो मोनो दा बेवहाय जोंनिया गोबांखौनो जों मोसौजों हालेवनायखौ जों खम नुनो मोनो आरो दा बेनिफ्राय जोंनिया माइ माइ हालेवखांनायनि अनगायैबो जोंना माइ गायनो मोनबाय बा दा बे माइ गायनायनि मेसिनखौ जोङो एसेबां जोंनि जायगायाव सरासनस्रा नुद्रायाखैब्लाबो गुबुन गुबुन जायगाफोराव माने माइ गायनाय मेसिनाबो दङ आरो ना माइ गायग्रा मेसिनबो
जोंनि जायगायाव बेफोर मोनफैथ'वाखै दा बेनि अनगायै जुदि जों नायबावोब्ला जोंना माइ आबादाव हासार सारनायनि थाखायबो जोंनिया थ' गोदो गोदायनि बायदि नंलिया दा जोंनिया स्प्रे ओ स्प्रे मेसिन नामा होनना बुङो दाथ' बेनि अनगायैबो बेनिसायबो गोजौआव नाव आरोबाव जोंनिया माने बिगियाना रैबायदि मोनहैबावबाय जि द्रन होननानै जि बुङो द्रनजों जोंनिया मुलि सारनाय बेबायदिबो ओंखार थारबाय आरो जोंनियाा नाथाय बेफोर जोंनि जायगायाव गैथ'वा अब्लाबो दा ओ गुबुन गुबुन जायगाफोराव बेफोरबायदि आदब खायदाफोरा जाबाय आरो। दा आरोबाव बुंबावोब्ला माइ हानाय मिसिन माइ हानाय मिसिनखौ जोङो नुनो मोनो दा जोंनिया माइ हायनि सरासनस्रा आदब खायदा होनना बुङोब्ला जोंनिया जोंनि बर'नि
औ औ नोंथां खोनादों। हेल' नोंथां? हेल' नोंथां? हेल' हेल' नोंथां? हेल'
दा बेवहाय माइआ बिरलांसिगोन आरो बेबायदि जों गोबां नुनो मोनो जों गोबां खम नुसै जों गोदोनि बायदि माइ नानायखौ दा बिदिनो गोदान मुगायारि ओ बिगियानारि जौगानायजों जोंनिया मुवा बेसादफोरा सोलायबोगासिनो आरो दा जेरै जोङो माइयाव दै सारनाय होननानै बुङो अब्ला जोंनाथ' दैयाथ' गोबां जेंना-जेंना नुयोमोन नङा होनबा नोंथां। जों दा दैनि जेंना नुयो माइ गायोब्ला दा बिदियावबो जोंनिया मानसिफ्रा सेल'बो गायना लासै सेल'दों मटरजों जेनेरेटरजों जोंनिया दैखौ बोखांनानै डायरेक्ट सारसिगोन बेजोंनो बिदि गोबां जायो आरो दा जोंनि आबादारिफोरा गोदोनि आदब-खायदाखौ एसे एसे जानगार खालामनानै दा एसे गोदान आदबनि बिगियानारि आदब खायदाफोरखौ बोज'बोब्ला जोंनिया आबादारिफोरा माने अब्लासो जोङो बांसिन नांगौ बायदि फसलफोरखौ मोननो हागोन होनना सानो आरो। दा बिनिफ्राय जोङो आबाद मानो होननानै बुङोब्लाथ' जोंनिया माइ आबादल' नङा जोंनि आबादारिफोरा जोंनिया माइल' मावा बिसोरो माइ गायखांनायनि उनाव जोंनिया बेसर फोयो। सोरबा दुुनदिया फोयो जों गोबां नुनो मोनो, सोरबा जुखाम फोयो। बिदि नुनो मोनो आरो खायफा खायफाया थारुननि आबाद मावो। बिदिनो गोबां आबाद नुनो मोनो। लोगोसे जोङो दाथ' ड्रागन फ्रुटनिबो आबाद नुनो मोनो। जोंनि जायगायाव आरो दै थाइबेंनिबो आबाद मावो। आरो गोबांफ्रा आबादफोर मैगं-थाइगंनि दा जेरै पटल, जिंखा, भिन्दि बेफोरबायदि जों गोबां आबाद नुनो मोनो। बैफोरावबो जोंनिया आबादारिफोरा गोबां ओ गोदान मुगायारि आदब-खायदाखौ जेसेबां हायो एसेबां बाहायगासिनो। नाथाय खायसे खायसेफोरा जोंनियाव दासिमबो मोनफैयैनि थाखाय जों दासिमबो बेफोरखौ बाहायनो हायाखै।
दा बिदिनो आरो नोंथां जोंनिया आबादआ आबादनि बागै सावरायनाया जोंना एसेनोसै। जोंना समाबो जाबाय नोंथां जों दोन्थ' जासि
औ नोंथां गोजोनथों नोंथां।